औ खोनादों।
खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
ओ
मा खालामदों?
आं नै दङ ओरैनो थाबायथिंलांगासिनोसो गरम थार माथो बार जादों एसे। औ।
बे आंबो दङ नै जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो बिराद गरम।
ओ। ओंखाम ओंखामफोर जाबाय?
ओंखामथ' जानाय जाथ'वाखै संगासिनो जाथ'वाखै। नों? जोंनिया खुमब्राजों ना।
ओ गोथावथार माथो।
गोथाव गोथाव गोथावबाबो लकेल बायदि जाया बे सालानि बायनाय नालाय।
औ औ नंगौ।
फुख्रिनि नाबाबोथ' सालानिखौनो हमना लाजायो नङा होमबा? मुलि होनाय हासार होनाय।
औ ओरैनोथ' दाना होनसो फिखायो बे माबाखौ।
औ। नों दा खुमब्राजों बे जोंनि लकेल ना ना बोथिया नास्राय नाफोरबा गो थावसिन जागौमोन आरो।
औ औ
नोंसोर औ बिदिबाथ' आरो जासिनबावबाय। नोंसोर जाखांबाय ओमफ्राय?
जोंनाबो जानाय जायाखै दाबो संबावाखैनो जोंना लेट जागोन दिनै। औ जोंनाबो जोगोनारजों नायानो। ओंओं
दा बिदिबा आयदा मोनसे लानानै सावरायहनोसै नामा दसे
औ सावरायजायो ओं
औ आयदा महरै जेनेबा गोदो उन्दै समाव जों माखासे समफोरखौ माबायदि बारहोबोखो नङा होमबा
ओंओं
गेलेनायनिफ्राय लांनानै जोंङो एल पि स्कुल फाव फरायबा माबायदि बारहो समफोरखौ एम इ स्कुल स्कुलफ्राव फरायनाय समफ्राव बेफोरखौनो एसे रायज्लायनोसै ना।
औ औ लाराय जायो।
नोंथाङानो खोन्थाग्रोदो खोमा नोंथाङा माबायदि बारहोबोदों उनदै सम
औ जेनेबा उन्दै गोदो उन्दैनि समखौ गोसोखांबाथ' माने बिराद मोजां मोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ
माने बे समावहाय जिउनि जेबो माने प्रब्लेम गैया नै थाखा फैसानि टेनसन गैया फिउसारनि टेनसन गैया जा गेले उन्दु रंजा बिदिल'मोन नङा होनमबा
औ नंगौ नंगौ
समावहाय जेनेबा फिउचारनि खोथा साननो रोङामोन नालाय बांद्राय उननि समाव मा मावनांगौ। मारै जागोन बेफोरखौ साननो रोङामोन नालाय।
औ
बेनो माने लाइफनि साबसिन स्टेस होनजागोन आरो जेनेबा जिउनि
नंगौ नंगौ
दा गोदो उन्दैयावथ' बिदिनो बैफोर खोथाखौ गोसोखांबा बिराद मोजां मोनो आरो ना बे जों गामियाव उन्दै उन्दै जमा जमा जेब्ला मा होनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय
औ
ओमफ्राय हिनजावसा गथ'फोर गोरलै गोरलै जों दालाय मा होनो बै दखान होलायनाय गेलेनाया फैसानि। मेथाइ बायलायनाय
हाग्रा बिलाइफोरखौ फैसा बानायना लानायना
औ औ नोंथां माने बिराद मोजां मोन आरो बैफोर
मोजां औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो दसेबा सोरजोंबा नांजलायनाय दसे बा सोरजोंबा बुलायनाय गाबलायनाय
नंगौ
बिराद मोजांमोन आरो
दसेनो गेलेफिननाय ना
औ औ
दसेनो बुलायनाय दसेनो गेलेफिनलायनाय
औ
नंगौ
आरो बिदिनो माने गोदो एल पि स्कुलफ्राव फरायबा गोबां काहानिफोर जालांदों आरो जेनेबा मिनिथाव मिनिथाव।
नंगौ
औ बैफोरखौ गोसोखांबा माने बिराद मिनो ओंखारो दाबो
औ
बिदिनो सोरनिबा बारिनि फिथाइ सामथायाइ खावनानै जानाय
औ नंगौ
बेफोरखौ गोसोखांबा माने बिराद मिनिनो ओंखारो आरो ना दाबो
औ
थाइजौ खावनानै जाबाथ' बै थाइजौ आथायाथ' मोखांफ्राव नांबा बोरैबा खामनानै दागो जागुलायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ जायोमोन आं
बेफोरोबायदि माने मोखांफ्राव थाइजौ खावनानै बिदि नांजानानै दागि दुगि जालायनाय आरो बै उन्दै समावथ' जों बिराद बेरे खावोमोन ना नोंथां
नंगौ नंगौ
माने बे मेगनफ्राव मेगन खायथियाव जोनानै जेरै बै बुलाबायबा मिनिनो ओंखारना नोंथां बि जोबा गुस्थिफोराव जोबा औ बेफोरबायदि बिराद जादों आरो माने नोंथां
बिराद रंजाथाव सममोनना बेफोरो
औ औ
एखेबारे ना बोननाय बेरे होसोनाय गुमा हमनाय आरो बेबायदिनो दुलाबाथा होसोनाय
ओं ओं।
फै मोनो बेखौ ज'मा ज'मा सावना जानाय नङा होमबा?
औ।
बिराद मोजांमोन औ औ। बेरे होसोनाय बेरे बेरे होसोनायफोरावथ' मालाबा बै जोङो गुमा मासे हमगोरनानै बै हालदिंगाफ्राव थु थुनानै जोङो बेरेनो खुगायाव होना होनाय बेनिफ्राय बिसोरो गल खालामनानै लाना थांनाय बाहायाव।
औ।
बेफोरावनो बेखौ होसो होसोनो मालाबा बेलेग बेरे बाहायाव गाफ्लांना लानानै जोजालाबायनाय बिद दिबो जायोमोनना बिरादनो।
औ औ औ जायो।
जानो।
दा नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथांनि जेनेबा उन्दै समनि जारिमिनफोरखौ बिदिनो
औ हागोन हमना ला जोङो उन्दै समाव बेफोरनोमोन नङा होमबा? जोङो गोबां खेला दुला गेलेयोमोन ओंखाम ओंख्रि ओ हौवा हिन्जाव जालायोमोन हाबा जालाय लायलायनाय गेलेयोमोन जोङो। नङा होमबा? बेबायदिनो गावबाागाव न' फिसा फिसा खालामलायना लायोमोन। हाथाय जालायनाय दखानाव माल बायलायनाय आरो जोङो बै उन्दै समाव ओ बै बिमाफोरा जि दानानै खुन्दुं आग्लायनायखौ जोङो सुदामना मा दान नाय होनो बेखौबो जों गेलेबोनो मोनदों नङा होमबा आरो जोङो उन्दै समाव नारें जुमग्रानि बल गेलेनाय।
औ।
आरो बै सोरनिबा न'खरफ्राव अमा बुथारोबा बिनि बै बान्दार बायदि मोनसे दङ' ना? हासुदै थाग्रा नामा बेखौनो जे बार सुनानै जों बल गेलेयोमोन।
औ।
बेफोरबायदि आरो ना बोननाय फरायसालियाव थांनायनि सिगां फुङावनो ना बोनहैगोन। आततासो जाबाथाय न'आव खारबोसिगोन ओरैनो मालाबा दुगैयालासिनोबो थांला बायोमोन नङा होम बा आरो फरायसालि गबोनाय लोगो लोगो जोङो ना बोननो थाङो। बेबायदिमोन आरो सानसेखौ माने बेबायदि गेलेनानै रंजानानैनो बारहोयोमोन आरोना।
औ।
बिराद मोजांमोन आरो जों बै बार खोलो खोलो बारोबा बै खान्थाल बिलाइफोरखौ फांखा बायदि बानायनानै बिर होनो जों लाना खारनाय।
ओं ओं।
बेबायदिनो गोबां गेलेबोयोमोन आरो आरो अन्थाइनि खेलफोर गेलेनायजों गरफोर आरो उन्दै समनि मोनसे बिराद रंजाथावना दाबो गोसोखांथिफ्रा जाबाय फरायसालिफ्राव थांबा जों साथा लायामोन नङा होमबा उन्दैयाव?
औ औ।
अखा हायोबा बै थास' बिलाइफोरखौ थालिर बिलाइफोरखौ साथा बायदि लानानै फैनाय।
औ।
बेफोर जायोमोन आरो जोङो जोंनियावथ' बेगबो थायामोन नालाय उन्दै समाव। बे जोङो अ मालाबा फरायसालिफ्राव थांनाय समाव लामाफ्राव अखा लोगो मोनोबा जोङो बा अखा लोगो मोनाबाबो ओरैनो बै लेखाखौहाय बिखुङाव गस्ला सिङाव बानानै बेखौनो बेग बायदि खाथबनानै लाबोनाय बेफोरबायदि गोबां जायोमोन आरो।
औ।
मोजांमोन आरो गोदोनि समावथ' नोङो दानि बायदि आथिखालनि बायदि लाइट गैयामोन। टेबोल सियार गैयामोन बे समाव जोङो मा खालामोमोन बस्थाफ्राव लेखा फरायोमोन नङा ओमबा।
औ औ।
बाथिजों लेखा फरायनाय समाव मालाबा सानसे गेलेनानै मेंनानै उन्दुनो ओंखारनानै थेनथावनानै खानायफोर खामजालाबायनाय जायोमोन।
औ।
मुसगुरफ्रा गोसोम गोसोम गन्थंफ्रा गोसोम गोसोम जालाबायायोमोन नङा होमबा
ओं ओं।
बेबायदिनो गोबां जायोमोन आरो मालाबा ना ना बोननायफ्राव ना सिंगिफोरजों गावजायोमोन आसिफ्राव।
औ।
बेबायदिनो गोबां जायोमोन।
आरो मोनसे इन्टारेस्टआ जाहैबाय मालाबा बिमा बिफ हाथायाव थांबा जे लांफायामोन ना जेनेबा बै समाव जोंखौहाय।
औ औ औ गाबै गाबै खारफालांनायफाना। बेसेबा गोजान बेसेबा गोजान गोजान खारफायोमोन ना।
औ औ।
लासाव लांफाथारनांगौ जाहैसिगोन आरो थारनायाव आरो जों गोदोनि समावथ' इसेबां बिदि गारि मथर गैयामोन नङा ओमबा। खारनानै बासथाबलाबायोमोन जोङो नङा ओमबा। उनाव आरो मोनसे खो औ खोब रंजाथावना खोथा जेनेबा बेखौ दाबो गोसोखांबा मिनिनोओंखारबाय थायो जोंनि समाव। गोदो जों बेबायदि बाइकफोर गारिफोर एसां नुवामोन नालाय जोङो। बै गोदोनि समावथ' इयामा बाइक बेरायराय बिराद थाङोमोन ना। सालायोमोन गेजेर गेजेर बे फोरखौ गंसेसो फैबानो जोङो थांनाय लोगो लोगो मोनामसुनाय बिफोरबायदि जायोमोन आरो जेनेबा
औ।
बेबायदिनो साइकेल टायार बुनाय गेलेनाय बायदिसिना बिराद रंजाथावमोन मोनना बै समा
औ औ।
मोजांबोमोन जेबो टेनसन गैया जानाय गेलेनाय फरायसालियाव थांनांगौबा थांनाय थाङाबा बिमाफोरजों बुजानाय नङा होमबा मार्बल गेलेनायफ्रावथ' गोबां बुजायोमोन।
औ।
आरो मालाबा मार्बल गेलेनानै थांजाबा सोरबा सोरबा गाबनाय बेबायदि बिराद मोजां जायोमोन आरो।
औ।
आरो
मालाबा मालाबा फैसा खावनायनिबो बुजायो
औ मेथाइ जानो बे समाव थाइसेयावनो गरब्रै गाहाम सक्लेट मोनो नङा होमबा बे समाव जों थायसे फैसा मोनामोन थायसे फिसाखौनो जों मोनामोन नालाय
औ
उफाय गैयियाव जेनेबा खावनानैबो जानांगौ जायोमोन नालाय जोङो जानो लुबैनानै
औ औ
दङ गोबां बुजानाय गोसोआव दङ जों बोरसि बायनोबो फैसा खावोमोन
औ
मार्बल बायनो फैसा खावो बिदिनो चक्लेट जानो फैसा खावो नङा होमबा आरो गोदोनि समावथ' जों उन्दै समाव बेबायदिनो आर्मि पुलिस बेबायदिनो जोंनि बर'नि माखासे बिग्रायारि आफादफोरजों गोबां बिदिनो बायदिसिना गावलायनाय बायदिसिना जायोमोन आरो बेफोरखौ जों फिलिमफोरनुनानै जों गावजों गावनो आर्मि पुलिस जाशलायनानै गावलायनाय गेलेनाय बायदिसिना गोबां दंमोन नङा होमबा?
औ औ
सारमन हाग्राफोरखौ सिलाय बानायायलायनानै
औ
दंफांफोरनि थालिर दनायखंफोरनि थालिर देन्थाफोरनि सिलायफोर बारायनानै
औ
आरो मोनसे बिराद मोजां गो माबाफ्रा जाबाय जों दाउ फिसा नागिरोमोन दाउस्रि फिसा
औ
दंफां गाखो गाखो दाावस्रि फिसाफोर जों नागिरदोंना?
औ औ
गोबां दावसि फिसाफोर औ
माने गोदो दासो मोनसे खोथा गोसोखांदों जेनेबा जों गोदो उन्दै समाव जों बे बै टि भि देखायोमोन नङा होमबा जेब्ला सोरनिबा हाबा बस बेबो माने मोनसे ओरैबायदि मोजांमोन बै समाव जेनेबा टिभि जमा जमा नायनाया नोंथां बेटारि बेटारि बाना लाबोनानै टि भि बाना लाबोनानै मोनायाव देखायलायनाया बेफोरो माने बिराद मोजांमोनना औ औ
जै थांबाथाय हरसे नायखाबाय। आरो बै सुनिबार देवबाराव जे सानसे सानसे बिराद बार'थायाव फिल्म मोजां मोजां नायोमोन।
औ
बे समावथ' न'खरनि मालिकफ्रा सोरबा सोरबा हाबहोआ नायहोआमोन नालाय बे थ्रिनि बेराद प्रब्लेम जायोमोन सिगाङाव बे समाव जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोर जमा जानानै बेसाद टिभि नायगोना नायाखै होननानै उसुंफ्राव गाखोनानै इन्जुराव खोनासं खोमालायनाय खोमा होनानै टि भि दोनग्रा रुमफोराव बेबायदि गोबां जायोमोन ना।
औ जायोमोन औ।
औ
आरो दैयाव दुगैनाय
औ
दैयाव दुगैनाबो गोबां होसो जाबाय बिदिनो बुजाबाय। न'खरनि बिमाफोरजों ओ दामाने बेफोरबायदि समखौ गोसोखाङोबा माने बिराद मोजां नांफिनो आरो दाबो गोस
मोजां मोजां मोजां।